हेल' औ नों औ नोंथां खोनादो अ। ओमफाय नोंथाङा बे आथिखालनि जोंनि बोद थोरनि मावनाय दांनायनि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन।
आ।
औ दा जोंनि बे बोथोनि। आ मावनाय दांनाय होनोब्ला थ' जोङो गोबाङानोथ' दा माने माइखौनो गायनाय जायो। नङा होमबा? औ माइ आबारखौनो जों बांसिन मावनाय जायो। बिनि अनगायैबो ओ गुबुनफ्रा बेजों लोगोसे मा होनो ओ बानलु गायनाय इदिनो सोरबा जिंखा, बहल, केरेला आरो माखासे गोबां रोखोमनि मानो आबादफोर मावफादेरो आरो। दा बेफोर बोथोरनि आबाद जारै फाथो आब फाथो आबादाबो जोंहा दैलांआवसो मावनाय आबाद नालाय।
औ।
फाथो मैथा बिदिनो गोबां खुमब्रा
उम आ।
औ बेफोर दैलांनि बा बोथोरनि आबाद। ओ दा जों बेयावबो जोङो बोथोरनि आबाद हिसाबै जों बांसिनानो माइखौ मावनायखौ नुनो मोनो। बो मावनाय जायो आरो। दा जोंहाम माइ होनोबाथ' जों माने बेखौ गिबियावनो गाय खनसेनो गायजाया नालाय बेयाव खनसेनोबो जोङो आथ थिखालाव माने गायनो हासोयो मानो होमब्ला माने थिख्लाव फोनानैबो दोनो। नङा होमबा? आसु ना मा होनो बेखौबो माखासे माइफोर फो-फोनानैबो गायजायो। औ औ। दा जोंनि ओनसोलाव गायनायनि बिथिं बिथिङाव आं बुंनोसै। नङा होनोमबा नोंथां? औ औ। जोंनि ओनसोलाव माने इदि फोनानै बा मानानै दोननानै गायनाय जाया आरो। जोंनियाव माने खोथियाखौसो जों गिबियाव मानो होमबा फोग्रोनाय जायो आरो।
उम
खोथिया होनोब्लाथ' जोङो गिबियाव मानो होनोब्ला जों हाखौ जोङो हाखौ खारायग्रोना लानांगोन आरो। आथिखालाव बिदिनो सोर गुब ओ सोरबाया मसौ जों हालौवो सोरबाया आरोे आजिखालि ट्रेक्टर ओंखारबाय। नङा होमबा? औ बेबोथ' हालौना लाग्रोयो बिनि उनाव जोङो हाखौ जेब्ला खारायो अब्लानो बेखौ दै सोनानै दोनो। दै सोखांनायनि उनाव जेब्ला जों खोथिया फोरखौ सोमो आरो जों खोथियाखौ मा होनो माइज्लि नङा होनबा? माइज्लिखौ जोङो जावस्रिनाय जायो सोरबाया आरो सोरबाया मोजाङै दोनखानाबा बेखौ फाथो बस्थायाव सोनानै मोजां खाथेनानै माने बेखौ दैयाव सोमनाय जायो आरो फुख्रि एबा बान्दोफोराव
औ औ
हरसे एबा हरनै दोननाय जायो आरो बेनि उनाव जों बोखांनानै बेखौ बोरियाव दै सरननो दसे जों सानसे एबा सानसे गाहाम दोननाय जायो आरो औ बिनि उनाव लाबोनानै बेखौ माने बिनो हायाव लखब सोनानै माने एसे एसे फेनलानानै बेखौ खोबना दोननाय जायो आरो थास' बिलाइ एबा थालिर बिलाइजों जेब्ला माने गुदुं जायो अब्लाना माने गाजा बेरखाङो आरो बे गाजा बेर बेरबा बेखौ जों गाजा बेरनो थाखाय खोथियानो सो‌ आ हरसे बा हरनै सम नांगौ जायो जों हरसेया जायो बबेबा हरनैयाव जायो माइ लायै माइ आरो बेफोरो औ जेब्ला गाजा बेरो अब्ला बेखौ हालौना दोननाय हायाव माने फोनाय जायो आरो एबा फोनो थाखाय बे हाखौ फोमोनग्रोनाय जायो आरो सिगां बे खोथियाखौ फोनो। औ जोङो गिबियाव हाखौ फोमोनग्रोना लानाय जायो आरो औ बोखांनायनि उनाव जों बेखौ फोनाय जायो फोखांनायनि उनाव जोङो बे खोथियाखौ खमसे खम थामजिबा एबा थामजि सान दोननाय जायो आरो मोजाङै राहोनोबा थामजिबा सानसिमहालागै दोननाय जाहैयो। बेनि उनाव जों बेखौ फुनानै ओ सोरबाया मा होनो जावायनाय ना मा होनो नोंथां।
बेखौ खुवैनाय ए औ औ औ
ब्रे ब्रे थुब्रेनाय नामा औ खासिया जावायनाय ना मा होनो औ
औ औ
माने बेखौ जावायो ओ खायफाया डाइरेक गायफायो आरो निवसिया ना मा होनो बिदि
ओम रेवसिया होनो नोंथां।
औ दा बे जावायग्रोनाय जायो आरो खायफैया दा बेखौबो जों समा दोनांगौ जायो एसे गोबावनो
औ
नैजि सान एबा नै थामजि सानहालागै दोननांगौ जायो बेखौबो।
ओम
बिनि उनाव जों आरो बेखौ फुफिनानै आरो जोङो नेवसि याना मा बेखौ गायनाय जायो आरो दा जों देवसिया ना मा औ
ओम
दा जों बे बैफोरखौ गायनो थाखाय माने जों गिबियावनो आरो जों बेफोरखौ दिरुंग्रागोन दा बेनि थाखाय जोंनो अखा अखानि गोनांथि आरो अखा आरो माखासे औ जोङो बानदो थाबला अखा हायाब्ला जोंहा बानदोनिफ्राय माखासे दैया रानो नङा होमबा जोंनियाथ' दा औ हाजोनिफ्राय लाबोनाय दै नालाय जोंनि ओनसोलनिया
ओम
अखा हाबासो माने गोबां दै मोनो आरो नङाबा अखा हायाबा जोंनियाव माने दैया थोब्लि माब्लि जायो आरो ओम दा जोंनियाव दा अखानि गोनांथि दङ आरो जेब्ला अखा हायो अब्ला माने बै हाफोरखौ माने आजिखालिथ' बांसिन मोसौजों हाल एवनायखौबो जोंनि ओनसोलाव खम नुसै बिदि आरो
औ
खायफाया गामियाव सासे बा सानै साथामखौ नुनो मोनसै आरो कसो होनो हेनट्रेक्टर आरो ट्रेक्टरजों‌माने सब हाल एवनायखौ नुनो मोनसै आरो औ थारमाने गोबां खम समावनो माने बुरजा बुरजा हाल एवो एबा खायफाया माने बिदि हाल एवनानै
ओम
दा जों बै हाखर गायनोबा मानो जोंहा आलि दाननांगौ जायो आरो आलि खोनांगौ जायो औ दा जों आलि खोखांनानैसो जेब्ला बे हाखौ फोमोनो अब्लासो माने आरो खोथिया फुनांगौ दंलायो आरो जोंहा
ओम
दा बेफोरखौ फुखांनायनि उनावसो जोङो माने बेखौ गायनो हागोन आरो बे हा मोननायाव दा जा गायनायनि उनावबो जा बेखौ गोबां आबदाल लानांगौ एबा नायनांगौ खामानि दङ आरो जाहा एमफौनिफ्राय माखासे जिब जुनारनिफ्राय आरो गार मोन जोंहा मोसौ नङा होमबा मोसौआथ' बिदि गोरलै गोरलै ओंखारो बिराद जायो बिनिखायनो माने बेखौ गोबां नायनांगौ हाबा थायो आरो एमफौनिफ्राय आरो दै बेखौ दै नायनांगौ आरो दैया बारा जादोंबा बेखौ जोंहा दानग्लायनांगौ गोबां खस्थ' मावनांगौ जायो आरो माइ आबादखौबो दा जोंहा माइ आबादखौ थिखांजासिम गोबां खस्थ' मावनांगौ जायो खानि गोनांथि जायो मुलिनि गोनांथि जायो हासारनि गोनांथि जायो औ दा बिदि दा जा माइ ओंखारनोबोथ' दानि आथिखालाव इसिबां सम नांला गोदोनि बायदि थ' माने गुसुं टाइमावनो आबाद मावग्रा जाबाय नङा होमबा दान मोनथाम एबा नै खावसे दानावनो माने दानिया माइफ्रा थरायनो हमसै आरो
औ औ
दा औ जों आथिखालाव माने खम सम खम समाव माने माइखौ माने दुरुननो नाजाबाय आरो आथिखालाव दा बैसिमहालागै ओ थरायनाय सिमहालागै माने गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो दा जोंहा बेफोराव मुलि होनांगौ जायो एमफौनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय
औ
आरो जोंनियाव माने दा बै थरायनाय समावहालागै माने गोबां मैदेरनि माबा जायो आरो जोंनाव दावराव जायो आरो माने अ हाजोनिफ्राय फैयो गाहायसिमा मैदेरा
औ औ
औ दा बेखौ माने होनो थाखाय सोरबा सोरबा न'साबो थाहैनांगौ जायो आरो
औ
बिथिं आरो माखासे गामियाव जात खाबो होनाय जायो गामियैनो औ मैदेरखौ होबथानो थाखाय फोर आरो बेनि अनगायैबो माने आरो जेब्ला माइया मोनो अब्ला बेखौ जों हाखांनो हानाय जायो आरो माइ मोननोथ' जोंङा गोबाव सम नांगौ जायो माने थरायनायनिफ्राय मानायनिफ्राय गासै नैजि सानानो नांगौ जायो मोननायसिमहालागै माने औ दा जों मोनखां नि उनावसो जोङो बेखौ हानाय जायो हानानै आरो जोङो बेखौ रोगा नांगौ जायो हाखांनायनि उनाव जोंखौ रोगानाथ' हाया नङा होमबा थाबनो फोरानस्रायनाय जायो एसे औ दा बैफोर रानोब्लासो जोङो माने बेखौ न'सिम लाबोनो हागोन आरो बेनि उनाव जोङो मा होनो मारा होनाय माने आजिखालिथ' ट्रेक्टरावसो होसै नङा होमबा औ दा बिसिमानो लाग आरो दा जब्ला जों मारा होनानै माने बेखौ सोरबाया फोरानस्रनानै माने बेखौ बाख्रियाव सोनायसिम हालागै गोबां खस्थ' मावनांगौ जायो आरो औ दा बेखिनियानो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव औ माबायदि आबाद मावदेरो माने माइनि अनगायै बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां औ औ जोंनि जोंनि ओनसोलावबो बांसिनानो मा माइखौनो गायनाय जायो नोंथां माने हा हाया जोंनि ओनसोलावहाय गुबुन आबादफोरा जानो एसे गाहाय गाहाय नालाय बिनि थाखायनो बोथोरावहाय जोङो दानि बोथोरनि मैगंफोरखौ जोङो बांसिनानो बारियाव दिखांनो हानाय जाया एखमबा समाव अखानि बोथोराव अखा खम जायोब्ला जोङो दिखांनो हायो नाथाय देग्लायहाय नुनो मोन बांसिन बयनिबो न'खर न'खर बारियाव आबादखौ नुनो मोनाखै दा बिनि खायनो माइयानो बांसिन गायनाय जायो आरो जोंनिथिंबो हाइ जोंनिहाय ओरैहाय बां बांसिन माइनि आबादा मानि रन्जित फरिमल ओमफ्राय माइब्रा बिसोरखौ बांसिन बाहायनाय जायो आरो नोंथां
औ
बेबायदि माइखौहाय जोङो बांसिन बाहायनाय जायो मा मा हायावहाय जोङो परिमलफोरखौ रन जनाफोरखौ गायनाय जायो ओमफ्राय दहला हायावहाय दै थानाय जायगायावहाय जोङो रनजितखौ बांसिन गायनाय जायो जोंनिथिंहाय खासिया खासिया माइ गायनाया खम नोंथां जोंनिथिंहाय डाइरेक्ट माने सिदा सिदयैनो जोंनिया रेवसियाखौनो गायनाय जायो खोथियानिफ्राय डायरेक्ट जोङो फुनानै हा खौ फोमोननानै जोंनिया गायनाय जायो आरोखि दा खासियाखौ साफा सानै मानसिखौल' गायनाय नुनो मोनो। बेबायदि आरो नोंथां ओमफ्राय नोंथांनि ओनसोलावलाय मा मा माइ गायनाय जायो नोंथां?
औ जोंनि ओनसोलावथ' बे मा होनो फरिमल ना माहोनो औ बेनि एसेबां दै औ बेनि इसेबां दैनिबो गोनांथि बारा गैया नालाय। औ आरो बारा इसिबां गोलाव समबो नाङा बेनो माइ ओंखारासिमहालागै औ माने बेखौबो गायनाय जायो आरो। मासुरि खायफाया मासुरि गायनाय जायो आरो मासुरि रनजितखौ जोंनि